अ नोंथां खोनादों दे।
आ।
हेलौ। औ खोनादों? खमलेसर खाथि आव फैलाय हेल'।
ओरैनो मा खालामगसिनो दं नोंथाङा?
हेल' अ आं दायो औ खोनागासिनो दं आं दायो जेबो खालामाखै दे ओरैनो दङो।
अ अ बिदिबा नोंथां ओ सानै जों मोननैनिसो खोथानि सायाव सावरायनो नामा? औ अ नोंथां। खोनादों ना खोनायाखै नोंथाङां? दानाखैमोन। फनाव दङ दाबो? आं एआरटेला आंना माबा बोरै जोंनियालाय माबोरै एफा मोजां रायलायजायो हारसिं दानलांबाय गैला जायालै बेना आंनाथ' खला दाबो दं नै